औ।
औ नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ गोजोन फुं।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दंमोन?
आं दासान्दि जिरायना दं नोंथां।
अ आं नोंथांजों
औ नोंथां।
बै जिथु जोंनि जि आइ टेक मोननाय बर'नि जौ नङा होमबा?
औ औ औ।
औ बे जौनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओ अब्ला नोंथाङा जो जौखौ बानायनायनि एफा एनै गियान दं नामा?
जौखौथ' जोंनि बर'फोरा बानायनाय लेखा एसे एनैया थाखायो गोबांनियावनो।
देलाय अब्ला नोंथां एकदम गिबिनिफ्राय जागायनानै जोबजासिम बे जौखौ बोरै बानायो बिनि बागै फारसेनिफ्राय बुंलांनाय नोंथां। माने गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ?
गिबियावथ' जोङो जौखौ ओरैनोलाय माइरंनिफ्राय बानायो नालाय जोङो।
औ।
ओमफ्राय जों माइरंखौ गिबियावनो जोङो बानायनानै ओंखाम महर खामो सङो।
औ।
बेनिफ्राय जों बेखौ आरो बाखार होयो जेखौ जों बर'आव एमाव बुङो। एमाव औ। बे एमावखौ फाननानै सप्तासे बा सप्तानैै दोननायनि उनावनो बेयो जौनि महर लायो आरोखि।
औ। बे मा जौ जायो गिसि जौ जायो ना गोरान जौ जायो?
बे जाहैबाय गिसि जौ।
गिसि जौ ना, बिनि उनावहाय गोरानखौ बोरै बानायो नोंथां?
गोरानाबो जोंनि गिसिनिफ्रायनो जालांखायो।
औ देलाय खिन्थालाय।
जों गिसि जौखौ लोंखांनायनि उनाव बेहाय अफ्रि जायो नङा होमबा
औ
बे अफ्रिनिफ्राय आरो बेखौनो जोङो बानायफिना जायो आरोखि गोरानखौ
औ माने बे ओ माबाफोर आइडियाफोर दं नामा बेखौ बानायनायनि जे सोमनानै दोननाय बिदि? देलाय बुंलाय नोंथां।
गिसि जौखौ जोङो जि बाहायखांनायनि उनाव बेयाव दै एसे होनानै मानेखि बेहाय औ सावनाय जायो एखि आरो
औ बेनिफ्राय नोंथां बे सावनायाव मा मा आगजुफोर बाहायनाय जायो
बेयावथ' गोबां बां बेहाय खान्थाखौनो गंनै गंथामानो नांगौ जायो ओमफ्राय ओमफ्राइ ओरै जा जोंनि बर'आवबो बायला बेफोरखौ औ बेफोरखौ नांगौ जायो आरोखि गोबां बुस्थु नांगौ
औ औ ओमफ्राय बेफोरखौ बोरै ओ बहायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा नोंथां
ओ बेखौ
माने अरदाब बहायनाय बे खान्थाफोरखौबो बहायनायनि खायसे नेमफोर दंना औ देलाय बे नेमफोरखौबो एसे फोरमायनानै होलाय
औ बेहाय जोङो अरदाब बानायनायनि उनाव बे जों खान्थायाव जौ गिसिखौ सोनोथि माने उफ्रिखौ
औ
हा बिनि उनाव बिनि उनाव मोनसे फायला फैगोन
औ
माने गोजौआव जाबखोनाय जाया आरोखि ना
औ
बेनिफ्राय बेहाय जाबखोनानै फायलाखौ जाब्बाय आरो बिनि उनाव मोनसे खान्था होबावनाय जायो दैनि थाखाय बेहाय गोजौनि खान्थायाव दै गुसु होना दोनो जों माने इनिफ्राय जि बै अफ्रिनिफ्राय ओंखारनाय कफि
औ नंगौ
अफ्रियानोखि माने गोरान जौआव सोलायलाङो आरोखि
औ बे अब्ला जौ औ जौ गुराना अब्ला दैनि खफ' बायदिसो जाहैबाय आरो ना
औ औ औ बे अफ्रिनि खफ'आ फैनानै
औ
माने दै गुसु दोननायनि खान्थानि थलायाव स फैनानै गबैयखि माने
औ बेनिफ्राय नोंथाङा मोनसे आरोबाव बुंबावदोंमोन ना बे जुमायखौ बानायनाया माबा एमव फोननाय जायो होनना बुंदोंमोन ना
औ औ औ औ
औ बे एमावखौ माबायदि ओ जिनिसफोर खांनानै गलायनानै बानायनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
बेखौथ' जोङो हाग्रानिफ्राय बानायो खायसे
औ
गोबां बानायखोमा आंबो बारा मोजां मिथिजोबा आरोखि माने बेखौ माने हाग्रानि बानायनायखौ मिथिगौ आरो
औ आं खोनानाय बायदिब्ला माने मा खालामोनो ओ बे माइरंखौ एसे सोमनानै दोनो आरोना बेनिफ्राय माइरङा सोमनानै दोननानै उनावहाय देबाय बेखौ अन बायदि
होम
ओ देनानै बेनिफ्राय खायसे बेयाव माबाफोर मिलायनाय जायो आरो देनायावहाय हाग्रानि जेरैहाय मोखोना बिलाइ
औ औ औ
खान्थाल बिलाइ ओनिफ्राय आरोबाव खायसे बिबारफोरबो होयो खायसेया बे बिबारफोरखौ मा मा बिबार होयो आं मिथिलाय लांला बेनि उनावहाय बेखौ ओ अनाव होफानानै देनानै बेखौ बरियासे ओ मिस मिस खालामनानै ओ लारु बायदि बानायनानै बेखौ सान्दुङावहाय फोराननानै दोननांगौ आरो
आतसा
औ ओमफ्राय बे सान्दुंङाव फोराननानै दोननायनि उनाव जेब्ला बियो गोरा जानानै ओ लारु बायदि गुफुर हराम गोन अब्लानिया बे बाहायनो हानाय जायो आरो ओरैनो नोंथांमोननि गामि फोरावलाय जौफोर फानो ना फाना नोंथां
जोंनि गामियावथ' बेफोरबायदि फाननाया बन्द' थेवबो खाथि खालानि औ खाथि खाललाानो गामिफोराव मोनो आरोखि
औ माने जौ फान्नायखौ बन्द' खालामजोबबाबोथ'ओ बर'नि जिथु जिथु मोनसे जि आइटेक मोनलायनाय बेबो जाग्रा जिनिस लोंग्रा जिनिसनिया माबायाव गोलैयोथ'
ओम
औ बे गोमालांबा गाज्रि जागोन आरो ना
औ औ गाज्रि जागोन
बेनिफ्राय ओरैनो नोंथाङा जौ लोङो ना लोङा
लोंनायालाय एसे एनै लानाय जायो आरोखि माने
औ ओमफ्राय बेयाव माबाफोर सारथाय नामा जेनेबा गोदै गोखा मेजेरनाय
अ बेफोरथ' बेफोर थायो सादा थायो
थायोना नोंथां ओरैनो मा माबायदि सार्फोरा
खायसेनिया जायो गोदै खायसेनिया गोखै बिदिनो जायो आरोखि बे एमाव होनायनि सायाव सोनार होननाय खोनानो मोन्दों आरोखि माने
औ नंगौनाा बेनिफ्राय बै जि खायसेखौ आं होननाय खोनायो सोरबा सय मास सोरबा सात माससिम दोननानै लोङोब्लाथाय बांसिन मोजां जायो बे बाथ्राया सैथो नामा नोंथां
औ सैथो नोंथां
औ
मानोखि बेसेनो गोबाव जायो इसेरनिखि आरो मोजांसिन जालाङो आरोखि
औ औ
दा आरो गरम बोथोराव थाब जायो आरोखि माने एमाव संनाया ओमफ्राय आरो एसे गोजां बोथोराव टाइम लायो आरो
औ
गरमजों थाब जायो औ नोंथां
ओ माने आंथ' बांद्राय जौ लोङा नालाय आं बारा माबा खौ मिथिया खायसे सुबुंफोरखौ होननाय खोनायो ओइ गोराना साबसिन गिसिया साबसिन सोरबाबा होनो ओइ बिलाथिया साबसिन ओरैनो नोंथां बिब्दियाव गोरान गिसि बेफोरथ' जाहैबाय जोंनि न'खराव लकेल बानायनाय नङा होमबा
औ औ
बेजों बै दखानफोराव जि फानो गलाफोराव
औ औ
बे रासायनिक महरै बानायनाय नङा होमबा बिलाइथि होननानै बुङो जायखौ बिसोर मोननैनि मा गेजेराव माबायदि फारागथि दं जेनेबा माबोरै आलादा जायो बिसोरो सोरनियाबा फेनाया बांसिन नामा बा सोरनियाबा सादा मोजां नामा बिदि मा मा फारागथि दंओरै
औ फेनायालाय एसे रासायनिकआ एसे फिद्रयो आरोखि माने जोंनि लकेलनिफ्रायुइ जोंनिया आरो लकेल नि आरो न'नो बानायनाय जिथु एसेबाबो मोजां जायो औ न'आव बानायनायखाय साबसिन मोनोना
अ माने साखोन सिखोन जायो आरोोना एसे
औ जागोन सिगोन आरो न' बानायनायफोरा आरो बेसेनाबो खम
औ
जुदि बायनानै लोङोब्रा
औ
आरो गलाफोरनिथ' एसे दाम जाखासिगोन माने
औ नंगौ नोंथां मानोना दानि जुगाव टेक्सफोराबो बहुत
औ औ टेक्स आ नंबौ
बिनि उनावहाय नोंथां बे जौ लोंनानै माबाफोर प्रब्लेमफोर जायो नामा नोंथां बेमार आजार बा न'खरनि गेजेराव माबा मोनसे बेफोरबायदि
जानायाथ' बांद्राय लोंबाय जेरावबो प्रब्लेमखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नों नांनायनि जखा लोबा जेबो उसुबिदा गैया
औ
आरो नांनायनि बांद्राय लाबाथ' एसेबाबो जाखासिगोन बेफोरो
औ बेनिफ्राय जौ जुमायानिफ्राय ओमफ्राय औ ओरैनो मा माफोरबायदि प्रब्लेम जायो नोंथां
नों दा जेनेबा हमनानै ला बांद्राय लोंबाय फेबाय गावखौनो गन्न्द्रल मिलायबा आरो सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानो हागौ बा खायसे टाइमाव लोंनानै खायसे बेमारबो जालांनो हागौ
औ नोंथां
गोबां दङो नोंथां बेफोरबायदि जानायबो दङो जों नुनोबो मोनदों मानोखि
औ माने बिराद खारा जायो खोम ना जिनिसा औ बिनि जाहोनाव जानो हागौ लिभारफोर किडनिफोरा एसे खस्थ' मोनो जानो हागौना
औ
बेनिफ्राय ओरैनो जौफोरनि दामफोरा माबायदि माबायदि नोंथां नोंसोरनि जायगाफोराव
जोंनियावथ' द'जि राङै जायो
द'जि रां औ बेनिफ्राय ओरैनो रुजि रां अब्ला एसे फानग्राफ्रा मुलाम्फा जायोना जाया नोंथां
फानग्राया मुलाम्फा जायो जेरैहाय जोङो माइरंखौ थामजि राङै बायना लाबोनानै बेखौ जोङो एमाव होनानै जुदि द'जि राङाआव फाननो हायोबा
औ नंगौ नोंथां औ बेनिफ्राय आरो अमाफोरबो फिसिजायो जानो हागौ ना
औ औ बे औ जाय जाय न'खराव ज जौ सङो ना मानोेखि बिसोराव अमा थाखायो आरोखि
औ
बे अफ्रिखौ अमानो होनाय जायोखि
औ बेनिफ्राय बै जौ संग्रा ओ न'खरफोराव जेनेबा अमाफोरखौथ' फिसिनो हायो। बा सेरेब बा बे जायखौ गोरान होनना बुङोना जौफोरखौ फाननानै फैसा थाखाथ' खामायनो हायो नोंथां
औ औ
खिन्थु आं मोनसे मा सानो बै ओ जुमाय फानग्राफोरनि न'खरफोराव बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गथ'साफोरनि सायाव माबाफोर गोहोम गोग्लैयो नामा जेनेबा लेखा फरा फरायनायफोरावहाय दावराव दावसिफोरनि थाखाय बिदि माबाफोर गोहोम गोग्लैयो नामा नोंथां
गोग्लैनाया जाय न'खराव माने खुदिया थायोखि फरायनाय बा लिरनाय समाव जौ फाननाय खायसे खायसे जौ फानग्राय लाबो न'आव लोंहोयो नामानोखि बेहाय फरायसा गथ'फोरा एसे उसुबिदा जायो आरोखि
औ माने गोबां दावराव दावसि जायो आरोना औ
खायसे आरो जेनेबा गोरिब न'खराव रां रुफा गैयाब्लाो बिसोरो जिउखौ बायना लोङोना
बेहाय जानायाव एसे उसुबिदा जाया आरोखि
औ अब्ला माने बेनिफ्राय ओरैनो बे जिनिसखौ गैया खालामथारोब्लाथाय माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा नोंथाङां
जानायाथ' बेफोरबायाददि उसुबिदाया जानाय नङा।
थेवबो खायसे मावनाय दांनाय रंजानाय समफोराव एसे खम खम मोनगोन आरो ना
औ खम जा
माबाफोर जिनिस थालांनाय थालांनाय मोनगोन आरो ना नोंथां
जागोन बिदिनो बुंगोन नोंथां
औ बेनिफ्राय मा जौवा बांसिन मोजांसिन जायो नोंथां बे गिसिया मोजांसिन जायोना गोराना मोजांसिन जायो।
दाथ' गरम बोथोरजों गिसिया मोजां जायो आरोखि गोराना गोरान जौआ आरो बांद्राय खाराद्राय जायोना गिसिया जै एसे मोजां दैहानि थाखायबो
औ अब्ला बै माबाया माइरङआ माइब्रानिया साबसिन जायोना माथाफोरनिया साबसिन जायो नोंथां
जौआथ' गोबाङानो सङो माइब्रानिया एसे बांद्राय निसा जायोनो माथो आरो ओजोंहाय माथानियाबो बानायो माथानिखौबो
औ
दाना आरो माइरं गोसोम फै गोसोमनिसो बांद्राय बानायग्रा जाबाय दं नोंथां
अ बेयाव माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा नोंथां माइरं गोस लोंङोब्लाथाय
मुलाम्फायालै बिदिनोसै
देव अब्ला नोंथां जोंनिया